औे।
खोनादोंना?
खोनादोंं? खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ खोनादों।
औ जों दा जोंनि फोरबोफोरनि सायाव एसे रायज्लायनो नागिरो मा सम दङ ना?
औ। औ दङ रायज्लायजागोन।
औ गिबियावनो फोरबोफोर होनब्लाथ' जोंनियाव गोबां दङ जोङो दा उम्म रंजालि रंजालि बैसागुनि सायाव आं एसे बुं रुन नागिरदों
औ। औ औ दे।
औ बे बैसागुआथ' जोंनि आगु एबा रंजालि बैसागु जायखौ जोङो
औ।
बेखौ बरायो बे बैसागोखौ जोङो खुंनाय नाय जायो ब सानखालि जों बैसागो महरै खुङो एबा फालियो मोसौ बैसागो खालि जोङो गिबियावनो फुङाव मोसौफोर खौ दैमा एबा फुख्रिफोराव थुखैनो लानानै थाङो। बेनि उनाव बिसोरनो जोङो लाव फान्थाव दिगिलिथि बिलाइ हालदि बेफोरखौ बिसोरनि मोदोमाव एसे एसे एसे सारै सारै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बे खुगा मेथाइखौ ओ खननानै मोसौ फोरखौ जोङो थुखैनिय जायो। आरो बिसोरनि मोदोमाव जोङो बायदिसिना ओ दागो फोननाय जायो ओ बेफोर फोर दाहोफोरखौ जाहाथे दे गुबुन जिब जुनारफोरा बिसोरखौ बै सानखालि ओ जानाय बा बिसोरजों दावहा नांनो हाया एबा बिसोरनि मोदोमाव बायदिसिना गारायफोर जाया बिनि थाखाय जोङो मोसौनि बिखुङाव बेफोरबायदि फाख्रा सिख्रा दागो होनायखौ नुनो मोनो। बा होयो होननानै जोङो फालियो। आरो मोसौखोबो फोरखौ जोङो मोनाबिलि समाव जोङो ओ सिबिनाय जायो गोदान फागा बिसोरजों बिसोरखौ खानाय जायो नोंथाङा ओ बै मोसौ बेैस बैसागोनि उनाव ओ जोंनियाव ओ सेथि खालार खालि जोङो रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो खोनादोंना नोंथाङा
औ
औ
उननिफ्रायनो जा जोङो लास सैथो मासनि लास बे खालिनो जोङो मोसौ थुखैनायबो जायो आरो से थारिखनिफ्राय लानानै से खालारनिफ्राय लानानै स्नि खालारसिम बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो‌। बेदिनखालि ओ नोंथाङा बुं खाबाय जे ओ मोसौ बैसागु बेनि अखानायै जोङो ओ मानसिम बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो आरो जेरै जोङो ओ बै सानखालि जोङो खालि ओ बायदिसिना जोङो फुजा फाथाल होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गेदेरखौ मान होयो बेबायदिनो गासिखौबो उन्दैखौ अननाय बेबायदि ओ लायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जोङो माखासे थैनानै थांनाय ओ गोथैसो बेफोरखौ बावउनायखौ नुनो मोनो आरो जे जोङो बेवहाय ओ जौ जौ मा माखासे जौ गोरान जौ गिसि बेफोरबायदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ ओ आरो गोदान बोसोरनि बायदिसिना दख'ना बायदि गामसाफोरखौ बावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेनि उनाव जोङो स्नि सानसिमहालागै जोङो बैसागुखौ रंजा बाजा जायै गासिबो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बैसागु बोथोर होनब्ला गासैबो जोंनि जेरै मिथिंगायारि नुथाया सोलायो जे जोंनि बिलाइ दंफांनि बिलाइनि गोलै गोरलै खिलिनायजों दाउ खौवौनि गाबनायजों ओ खोफौ बिबारनि बारनाय जों बेबायदिनो जोंनि गोसोआबो रंजाखांनायजों जे ओ बैसागु बोथोरखौ स्नि सानसिमहालागै जोङो बरायनाय जायो आरो जे जोङो ओ दैज्लां बोथोरा जे सफैयो बैसागो जोबनाय लोगो लोगो जोंनो माइ गायनाय फोथारा सफैयो आरो जे जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो ओ बे बैसाग गु बोथोरखौ बरायनाय हिसाबै खुंनाय जायो आरो जे जोङो ओ गासिबो बोराय बेन गथ' गथाय सेंग्रा- सिख्ला गासिबो ओ बर' हारिनि दामजोब जेरै जोङो खाम सिफुं ज'था सेरजा गंगोना बेफोरबायदि माखासे दामजुफोर आरो गान्नाय जोमनाय बर'नि जेरै दख'ना गामसा आरननाइ फा स्रा बेफोरबायदिखो लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो जे ओ बेबायदि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बैसागुखौ ओ दासिमहालागै फालिबोबाय थादों बेफोरखौ गुबुन हारिफोराबो नुनानै जे बाख्नायो आरो जे बर' हारियाबो जे दाबो दासिमहालागै गोदोनि बायदिनो ओ आसार खान्थिखो बावाखो बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबाय- दि फालियोै एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ नोंथां ओ नों नोंथाआ बुंनायफोर बायदिनो जोंनाव फालियो आरो नोंथाङा बुंनाय गासै खोथाया सैथो। सैथोआनो। जोंनियावबो ओ सेथि सानखालि बैसागनि सेथि सानखालि जोंबो मानसि महरै फालिनाय जायो। बै खालि जों जोंनि ओनसोलावबो उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होनायजों लोगोसे गावनि बैसोगोरा बिमा, बिफा, आबै, आबौ, बिदा, बिब' बिसोरखौ जोङो खुलुमग्रोयो आरो बिदिनो बाथौ थानसालि फोराव एबा न'खरनि आफा बोराइ बाथौनो जा एसे हायो बावथाय एबा बिबार बावनानै जोङो जाहाथे जोंनि फैनो गोनां दिना एबा जों जोंनि आबादफोरा मोजाङै जाथों होननानै जोङो बोर लानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बैसानखालिनो जोंनि ओनसोलफोराव ओ - गोखा गोखै मैगं जेरै जोङो दिंखिया खुन्थाइ फिथाइ, खुंखा, थालिर फस्ला, सिब्रु, लाफा सायख', खेरा देफिनि बैफोर मैगं खौ जोङो बैसिना सान सनि खालि बा सानसेखालि आरो सान सनि खालिबो जोंनि ओनसोलाव जायो गिबियाव से सानखालि ज जाग्रोयो बे खालि जोङो सेजौ नै रोखोमनि मैगं थाइगं हाग्राफोरनिफ्राय बुथुमनानै जायो जाहाथे बे फोर जा जानायफोरा निजा। होना जाबाय ओ जोंनियाव बायदिसिना बेमारफोर जानाङा एबा जानो हानाङाथों होननानै जोंनि ओनसो सोलाव फोथायो आरो बिदिनो नै ओ नै खालारनिफ्राय गासिबो ज' ज' न'खर न'खर बिदि ओंखारलाङो बैस सागु रंजानो गासैबो गानै जोमै जोंनि हारिमुनि ओ लां गा दख'ना आर'नाइ फास्रा हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोर बायदिखौ गाननानै बैसागु रंजानो ओंखारलाङो आरो ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ थाम खालार एबा ब्रै खालार बैसागुनि आरो ओ स्नि खालारफोरावबो बिदिनो न'खर न'खर फुजा होयो। आरो लामा जायखौ जोङो लामा गाथेनाय बा फुथलि हाबा होननानै बुङो बे फुजाखौबो जोंनियाव होनाय जायो। जाहाथ दे ओ बायदिसिना ओ मोदाय दावदायफोरा गथ' गथायानो जा गिदिर गो गोलावानो जा बेफोरखौ जेबो खैफोद आफोद खालामा लामा दावदाय थाबायलांनायाव जेबो उसुबिदा होआ बिनि थाखाय बेफोर फुजाखौ जोंनि ओनसोलाव होनाय जा जायो जानो हागौ बेफोर औ बेफोर मोदायफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो होनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ औ होयो औ
औ बेबायदिनो ओ रंजालि बैसागोखौ जोङो गाजा गोमजायै से खालारनिफ्राय ओ स्नि खालारसिम खुं औ खुंनायखो खुंनायखौ नुनो मोनो बिदिनो ओ गामि ओनसोलफोराव आथिखालाव ओ दा बायदिसिना रंजालि बैसागु खुंनायखौ बो नुनो मोनो जेरै बेयाव ओ बायदिसिना खेला ओम
औ बायदिस
बायदिसिना उम खेला होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गावनिनो हा रिमुनि मोसानायफोर खौ मोसानो होनाय बेबायदि बादायलायनायखौ जोङो रायलायनो होनानै खाबु होनायखौ नुनो मोन गासिनो दङ नोंथाङाबो आरो माबाफोर बुंनो दङब्ला बुंदो औ।
जोङो बैसागु बोथोर सफैब्ला जे ओ माखासे ओ रोजाबनाय मोसानाय बेफोरबायदि ओ मोसायो जे जोङो गोदोनि खुगा मे थायफोर बेफोरखौ लानानैनो जोङो गामि गामि न'खर न'खर थांनानै जे जोङो मोसाहैयो। बेनि अनगायैबो जोङो मोसानायनि ओ मोसानायनि गेजेरजोंङो गोबां माखासे गोदोनि जा जा जानानै थांबाय बेफोर ओ माखासे खुगा मेथाइनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै मोनो आरो जे जोङो खुगा मेथाइ होनोब्ला जोङो गोदोनि फ्रायनो खुगा खुगा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जा सोलिबोनाय बेखौनो जोङो खुगा मेथ थाइ होननानै ओ मिथिनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसा खांनायनि उनाव जोंनो माखासे ओ अन्थोब हर मह' अन्थोब महरै जोंनो हरफायो जे जोङो बेफोरखौ गास
औ।
माखासे हिसाबै गुबुन गुबुन जायगायाव जाला थार ओ फालिनायखौ नुनो मोनो दे जोंनि ओनसोलावबो दा जोंनि ओनसोलावबो बैसागु बोथोरखौ गुबुन गुबुन हिसाबै फालियो आरो जे जोङो माखासे फुजा होयो जेरै जोङो बिबारजों होयो खायसेया बोलि होनानैबो जोङो फुजा होनायखौ नुनो मोनो आ रो। बेबायदिनो ओ जोंनि ओ बैसागु बोथोरखौ बर' हारिनि हिसाबै सानजानाय जानाय आरो।
औ नंगौ औ बिदिनो जोङो रंजालि बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुङो। बेफोरबायदिनो जोङो बिदाय हरनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ। जोंनि रायलाय नोखौ बेवहायनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
गोसे औ
औ दे।